हेलौ हेलौ
औ खोनादों ना
औ खोनादों
औ
नोंथाङा दा ओरैनो फ्रि दंथ'योना
औ दङ
बिदिब्ला जोङो
औ औ जायो दे
बर'फोरनि दोरोङारि मिथिखायो मानसि मानसिनो थांना थानो थाखाय जोङो आदार नांगौ जायो बे आदारावहाय जोङो जोंहा दोरोङारि भाबै जोङो माखासे ओंख्रिफोरखौहाय जोङो गोदोनिफ्राय आथिखालसिमबो जादों बेफोरनि गेजेराव दङ
औ
अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि बिदिनो नारजि ओंख्रि आरो आरो बिदिनो दंबावो जोंहा जौ जौ गिसिनि खोथाखौबो जोङो बुंनो नांगोन दा
औ
बेफोर जानाय लोंनाय जानो लोंनायखौ अन गुन्दै जायो बे अन गुन्दैखौ जोङो माइरंखौ देनानै लायो नङा होमबा
औ
आ
औ
बायनांगौ गोनांथि गैयामोन बेनिखायनो जोङो हाबा सावरि बादालि बाय बायदिसिना जोङो बांसिन अनला ओंख्रिखौ राय
औ
नि सोमोन्दै नोंथाङा ए बुंदों।
हा?
ओंख्रिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंदो।
खो-खोनायाखै आङो मोजाङै।
स-सबायाइ ओंख्रिनि सोमोनदै
गौ नोंथां। ए ए औ औ ओं। जोंहा सबायाइ ओंख्रियाबो जाहैबाय बर'नि मोनसे ओ-जामुं। ओ-जायखौ जोङो ओ-सबायखौ जों गोबां ओ- मुवा बेसादजों संनो हायो जेरैहाय ओ- ओ-दाउजों ओ-साम'जों। ओ-बेफोरबायदिजों लगायनानैहाय संनो हायो आरो ओ-खोनादोंना? ओ-जेरैहाय ओ-जोङो सबबायजों साम'जों संनो सान-संनो नागिरोब्ला जेरैहाय सबायाइखौहाय जोङो गिब बियावनो एवग्रोयो सबाइ बेगरखौ। एवनानै बा गेस सेम जायो अब्ला बे सबायखौहाय ओ- होख्रेमनाय जायो जाथाफोराव एबा खायसे खामफ्लायाव बथलजोंबो होख्रेमो। बायदि होख्रेबनानै साफा खालामनानै लानाय जायो आरो। आरो बेजों लोगोसे जुदि जोङो ओ-साम' होफानोब्ला साम'खौहाय जोङो ओ-सानसे सिगांसो बुथुम खानानै दोननाय जायो आरो। मानो होनबा साम'खौ हरसे। हरसे गाहामै जागाहोनो दोननांगौ जायो माने साम'नि सिङाव माखासे मैला फोर थायो एबा हाफोर थायो जेरै साम'आ हायाव थानाय हिसाबै हाखौ जानाय हिसाबै। बिसिनाव हा हाबनानै थानाय जाहाथे बे हाखौ बिसोरो ओ-माबा गारो ओ- गोबाव गनगारो एबा स बेबायदि मोनसे गाज्रि माबाफ्रा गथों होननानै। हरसे जागा होनोनाय जायो आरो बिनि उनावहाय
नेक्सट दे खालि सानसे उनावहाय एबा उनावहाय मा खालामो बेनि दाखोनखौ साम'नि दाखोनखौ ओ- बोखानानै गारनाय जायो आरो बोखाखांनायनि उनावहाय ओ-बे सिंनि ओ-जेखुनु जानायावहाय सिं बे मोदोमखौ मोनजानायनि थाखाय ओ-दानस'नाय जायो आरो माने खिथुउनखै दानस'नानै होयो ब्ला बे ओ-जानो थाखाय मोजां जायो बा मोदोमाव गबोयो होननानै बेबायदि दानो आरो दानखांनायनि उनाव आरोबाव फिन ओ-से घन्टासो ओ-एबा थामजि ओ- थामजि मिनिटसो सोमनानै दोनबावनाय जायो आरो माने लेबु एबा खारजिफोर होनानै। ओ-एबा खामरेंगाफोर होनानै सोमनानै दोनबावनाय जायो जाहाथे साम'नि बि खंङाव थानाय मैला बादामालिफोर खायो नङा होमबा? बे मैला माराम खानाय फोरा एसे मोजां जाथों होननानै बेखौ सोमहाबनानै दोननानै मोजां फुनाय जायो आरो ओ- बेबायदि सोमनानै दोननायावनो जों सबायाइखौबो ओ-मावनो हायो सबाइनि खामानिखौ। बो बेबायदि होख्रेमखांनायनि उनावहाय ओ- खारै होनानै जिहेतु जोंनो सबबाय ओंख्रि अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि संनोबा खारै नांथारगौ जायो नङा होमबा बे खारैखौ होनानै। रुनानै दोनग्रोयो आरो। ओ सबाया जेब्ला रुइबाय अब्ला बेखौहाय ओ सागं होननानै जेखौ जोङो बुङो औवाजों बानायनाय बे सागंजों साग्लिनाय जायो आरोओ सब जबा साग्लिजाबाय एबा रुइबाय ब्ला साम'खौहाय मोजाङै एवफ्रामनाय जायो एवफ्रामनानैहाय ओ बे ओ सबायाइखौहाय उनावहाय होस'नाय जायो आरो बेवहाय बेबायदिनो ओ नांगौ बुस्थु फोरखौ होयो दुन्दिया मोननाय बोथोराव दुन्दिया होनानै सङो एबा गंगार दुन्दिया जायखौ बुङ बे बेखौखौबो सबबाय ओंख्रियाव होनायखौ जोङो बांसिन मोननो हायो बेबायदि सबबायजों साम'खौ संनाय जायो आरो दाउबा जेरै दाउखौ होनानै सङो बेबायदि सबायाइजों साम' ओंख्रिखौ सङो आरो जोंनि ओनसोलावहाय ओ बेबायदिनो दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां मोनबावो जेरैहाय नार नारजि अमा ओमफाय अनलाजों दाउथ' नोंथाङा फोरमायखाबाय नङा होमबा अनलाजों जों एम्फौबो सङो जोङो बेबायदिनो ओ नाफाम ओंख्रि बेबायदि गोबां जोंहा दङ आरो दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै
नंगौ जोंहा बेफोर ओ ओंख्रिफोरखौहाय जोङो मा खालामोमोन गोदो गोदैहाय माने ओ गोदो गोदायनि फैनाय जों बेफोरओंख्रिफोरखौ दासिमहालागैबाबो एसे एनै सोलाय सोल'नि गेजेरजों जोंब्लाबो जोङो जाबोगासिनो दं नङा होमबा
औ
बेबायदियैनो जोङो गोदो गोदायनिफ्राय ओ ओ जोंनि ओ आबै आबौमोनाहाय सानोमोनदि माने जोङो मोन ओ गासै ओंख्रिखौनो जोङो मोनफ्रोमबो बोथोरावनो मोनजाया बेनि थाखायनो जोङो ओ उननि बोथोरफोराव बा जोङो लुगैयोब्ला जाहाथे जोङो मोनजाफिननो मोनजाफिननो हानाय बायदि जोङो माखासे ओंख्रिफोरखौ जोङो दोनथुमनानै जायोमोन जेरैबायदि जोङो नारजिनि बेलायावनो बुंनो हायो नारजिनि ओ बिलाइफोरखौ जोङो खानानै ओ फोराननानै जोङो गोबाव समहालागै जानो थाखाय जोङो थिनानै दोननो हायो बेबायदिनो जोंहा औवा मेवाइखौबो जोङो थिनानै दोननो हायो जोङो औवा मेवाइखौ ओ फिसा फिसा हाग्लिनानै जोङो भयामफ्राव सोनानै बेखौ गोखै खालामनानै जोङो दोननो हायो ओ थिग बेबायदिनो जोङो नाफाम नाफामनि बेलायावबो जोङो नाफोरखौहाय जोङो गासैबो ओ एखे समावनो जों मोनबाय थाया बा मोनसे बोथोरावनो जों मोनबाय थाया जाय ओ समाव जोङो नाखौ मोनो बे समावहाय जोङो जानांगौखिनिखौ जासे जानानै माखासे ना गोरान नाफोरखौ जोङो फोराननानै दोनो बे ओ फोराननानै दोननाय ना फोरखौहायनो ओ जोङो देनानै बेहाय जोङो ओ थास' गां खंफोर हो होदेरनानै जोङो भयामाव सोनानै दोनो जों जायखौ नाफाम होननानै बुङो बे नाफामफोरखौबो जोङो गोबाव समहालागै ज जानो थाखाय जोङो थिनानै दोननो हायो नङा होमबा
औ
औ बेबायदिनो जोंहा आरो दोरोंङारि जानाय लोंनाय होननानै बुंङोब्लाथ' जोंङो जौ जौ बाहायनायनि सोमोन्दैबो जोंङो ओ एसे बुंनांगौ जायो जौ जोंनि बर'नि न'खरफोराव जायखिजाया समाजारि हाबा बावखा बायदिसिना ओ सावरि बादालि जेरावबो जोंहा माने जौ नंब्लानो जामोन बेनिखायनो जोङो जौआ जोंहा जौ गोरान आरो जौ गिसि दङ ओ जायखौ जोङो आथिखालाव जि आइटेकबो मोननो हाबाय बे जौफोरखौ ओ जोङो बानायनो थाखाय गिबियावहाय जोङो ओ एमाव बानायग्रो गोनां जायो बे एमाव बानायनायनि ओ सोमोन्दै नोंथाङानो एसे बुंदो
औ एमाउखौ बानायनो थाखाय जोंहा ओ मिथिंगायावनो मोननाय माखासे ओ ओब बिफां लाइफां होनांगोन बिफांथ नङा लाइफां आरिनि बे माबाफोरखौ होनाय जायो आरो जेरैहाय ओ ओ लोखोना बिलाइ दंफां राखेब बिलाइ ओमफ्राय खान्थाल बिलाइ बेफोरखौ होनाय जायो आरो माने ओमफ्राय माइरं नांगोन जोंनो माइरंखौ सोमहाबनानै दोननाय जायो। ओ लोखोना एबा जिखुनो जे बिलाइ ह हो बे होनायजों समाननो एसे बांसिनसो माइरंखौहाय ओ लानाय जायो आरो माइरंखौ सोमहाबनायनि उनावहाय दै सरद होनाय जायो बिनि उनावहाय बे बिलाइफोरजों सम जमा होफानानै दे देग्लिनाय जायो आरो आरो बे देग्लिनायखौ ओ सालिनानै मोजांङै दुफु दुफु खालामनाय जायो आरो जेब्ला बे दुफु दुफुखौ खालाम खांङो उवालाव देयो बर'फ्राहाय उवालाव देयो उवालाव देनायानो साबसिन जायो होननानैबो बुंङो आरो ओ गोदो गोदायथ' उवाल आरो दिंखि बिनि अनगा जोंहा जेबो बाहायनाय जाखायामोन बेनिखायनो उवाल आरो दिंखियावनो देनानैहाय बे ओ एमगखौहाय बानायनाय जायोमोन आरो एमाव बानायनो थाखाय जोंहा एमाव मोखां ओ नांथारगौ जायो एबा एमाव राखांनाय गोरानथाखौबो होदेरनांगौ जायो आरो जेरै ओ एमावखौ जेब्ला दुफु दुफु बानायखांनायनि उनावहाय दैजोंहाय ओ ओ थु्फ्लेनानै दैजों लगायनानैहाय एसे फिथर खालामजानाय एबा गल गल साजानाय जि सेब बानाय जानाय मोनसे ओ माबायावहाय लाबो मोननो हानाय जोंहा बानायनाय जायो बारा गिसिद्रायबो नंङा बारा गोरानद्राय नंङा बेबायदि खालामनानै गल गल साननानैहाय उनावहाय बे ओ एमाव गोरान जि बेखौ देग्लिनानै दुफुदुं होखनानै सात दिंना होनाय जायो आरो माने बे एमाव नानायनि ओ जेरैबो बिनि उनावहाय बेखौ ओ मोजां जायगायावहाय सानथामसो दोननाय जायो गोजां बोथोराव गोबावसिन लायो गलमो गरम बोथोरावहाय गरमजों जाबजों साननैफ्रावनो जायो आरो गोजां बोथोरबथाय सानबा सय दिन बेबायाददि लानाय जायो बिनि उनावहाय बेखौ बोखांनानै सान्दुाव फोराननोबानो बे एमावा जानानै फैयो आरो।
उम दे जोंहा बिदिब्ला समाबो जाबायमोन
औ
दोनथ'नोसै दे
ओं दे
आ